नोंथां
अ बोरै दं नोंथाङालाय दासान्दि?
आङो थिगानो दङ बर्थमान दासान्दि मोजाङैनो सोलिगासिनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बिदिनो संसार जानायनिफ्राय लानानै थिगानो आरो बर्थ'मान अबंलावरिनि अननायाव।
अ दायो मा खालामगासिनो दंमोन नोंथाङालाय?
आङो दायो दासो एसे दुगैस्रां लोबस्रां साखोन सिखोनैनो आङो दायो दंफां साहायाव जिरायनानै दङ आरोखि।
अ थामफै अरा नामा नोंथां?
औ थाम्फै अरो बेनि थाखाय जोंहा खिलार सावनाय जायो आरो।
अ अ अ थ' नोंथाङा सानजौ फुनि जानायखौ जाखांबायमोन नामा?
औ औ जाखांबाय एसे बावबायानो जों आं जानाया
अ मा आंख्रि जाखोमोन ओमफ्राय-?
जोंहा थिथा केेरेला आलु ओमफ्राय दालिमोन आरो।
अ मोजाङानो दे अ नोंथाङा दायो एसे फ्रिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदि आयदाफोरनि सायाव सावरायनो
अ होनोमबा जोंहा आं माने मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरो बे आयदायानो जाबाय जों आबाद आबादनि आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
माने दानि जुगावहाय माबोरै माबायदि आबाद मावो। बा मा मा आबाद मावो दैज्लां बोथोराव बा मेसें बोथोराव नोंथाङा मिथि नाय बेफोरबायदिनो रोंगौथि थानायफोरखौ आबादनि सायाव फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ
औ आं फोरमायग्रोनोसै।
औ
औ जोंहा बिदिनो दैज्लां बोथोराव होनोब्लाथ' बिदिनो जोंहा बर'फोरनि हिसाबैथ' बांसिन जोंहा माइखौनो गायनाय जायो। आरो गुबुन आबाद माव दामाव जोंहा माइनि आबादखौ मावथारो आरो बर'फ्रा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै माइनि आबादखौ मावनायखौ आं नुबोगासिनो आरो ना मा होनो नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ गोबाङानो बिदिनो जोंहा बर'फ्रा माइनि आबाद ग माइनि आबादखौ नोगोद गायो आरो जे जोंहा गुबुन आबादखौ मावदां माव बर'फ्राल' नङा जोंहा आसामाव थानाय साफ्रोम सोद्रोमाफोर बा बिदिनो बेसे बेसेबां गुबुन जाथिफोर दङ आसामनि सिङाव थानाय बे साफ्रोमनि साफ्रोम हारिफोराबो जनजाथिफोराबो माइनि आबादखौ बांसिन गायनाय जायो आरोखि बर'। माबायावहाय आसामावहाय जोंहा ना मा होनो मा आसाम नोंथाङालाय
औ नंगौ मावो जों नुबोगासिनो दं जोंनि एरियायावबो जोबोद मावो।
औ गोदोनिफ्राय गोदोथ' जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय मोसौजोंसो हालेवोमोन नङा होनब्ला आथिखालावसो
बेबायदि ट्रेक्टर मेसिन माइ गायग्रानो, माइ फुग्रानो माइ मारा होग्रानो बिदि बायदिसिना मेसिनफोर ओंखारबाय आरोखि आथिखालाव अ गोदोहायथ' जोंहा मोसौजोंसो हालेवोमोन बेबायदिनो हालेवनाय मै होनाय बायदिसिना बेफोरखौबो जोंहा मोसौजोंसो हालेवोमोन बा मै होयोमोन बेफोरबायदि खोथिया थिलि फोरावहाय खोथिया फोनो थाखाय आरो माइ गायनो थाखाय बेफोरबायदि आरोखि मोसौजोंसो हालेवोमोन। आरो बिदिनो मारा होनायावबो जोंहा मोसौनि गोनांथि जायोमोन आरो आरो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय आबादफोर मोनो होनोब्ला। बिदिनो जोंहा थास'नि आबाद जिंखा, बहल, आरो बिदिनो खांख्रिखला, थिथा केरेला, आरो बिदिनो जोंहा भिन्दि बायदिसिना बेफोरबायदि आबादखौ मोनो आरोखि जोंहा जे दैज्लां बोथोराव। अ' दैज्लां औ दैज्लां बोथोरावहाय बेफोरा बेबायदि आबादखौ मोननो थाङो आरोखि जोंहा दैज्लां बोथोराव। आरो जोंहा मेसें बो मेसें बोथोराव होनोब्लाथ' जोंहा ओरै आलुनि आबाद मावो आरो बिदिनो गोबां बि दिनो आलु आलुनो आरो जोगोनात बायदिसिना बेफोरबायदिनि आबादखौ नुनो मोनो आरोखि जे जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय। फोरबायदिनि आबाद मावनाय। आरो गोदोहाय जोंहा ट्रेक ट्रेकफोर गैयामोन बेफोर जोंहा नांगोलजों एवोमोन आरो आलु बुरनायावहाय जों दाबो नांगोलखौहाय बाहायनाय जायो आरो आलु बुरनायाव। नोंगौना नङा नोंथाङा आलु बुरनायावहाय औ। दाबोनो जोंहा आलु बुरनायावहाय नैबे नांगोलनि गोनां दि जायो आरोखि जोंहा आरो बिदिनो गोबां आबादफोर मावनाय जायो। आथिखालावसो आथिखालावहाय गोनोखोनि जुग जाबाय नालाय गोबां बिदिनो जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरोखि जे जोंहा आबाद मावनायफ्राबो सहसावनो जासै। जोंहा गोबां बिदिनो आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनसै गोबां बिदिनो बर'फ्राबो आबाद मावनानै जौगानायखौ जों नुबाय आथिखालावहाय। आरो बिदिनो गावनि संसार जानायावबो आरो बिदिनो फिसि फिसाय गथ थ' गथाइ बेफोरबायदि फोरोंनायावबो आबाद मावनानै जोंहा गोबां बेफोरबायदि आबाद मावनानैबो जोंहा फोरोंनो लिरनो फोरोंनो हादों आरो गाव गावनि गथ'फोरखौहाय आथिखालावहाय। आं नुनाय मथेब्ला बिदि आरोखि ना मा होनो नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो गोबां आबादजोंबो गोबां सुबुंफोरानो फालांगि मावनानै जानायखौ आ थिखालाव नुनो मोनसै आरो जेन जोंहा आबाद मावनानै गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय दायथाय हरनाय जे टाउन सहरनि सुबुंफोरावथ' आबाद मावनानै जानो हाया नङा होनब्ला
औ नोंगौ।
औ बिसोरनो जोंहा बिदिनो बेफोरबायदि टाउन सहराव फानहैनानै बा बिदिनो जोंहा फायखारिफोरनो हरनानै बेफोरबायदि आबाद बा बिदिनि फालांगिनि माव फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय।
उम।
औ आरो बिदिनो गोबां दं आरोखि जे गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय जोंहा बेफोरबायदि आबाद मावनो हाया बेबायदि जायगाफोरावहाय जोङो गामि गामि एरियानि थानाय बेफोरबायदि जों सुबुंफोरा बेफोरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय दैथायहरनाय। आरो बिसोरनो जेन मोनजायो बिसोरबो बिसिनोबो दैथाय हरनाय जायो आरोखि जोंनिफ्राय बेफोरबायदि गामि एरियानि जायगानिफ्राय। जों बेबायदि आबादखौ मावनो मावनानै जोंनिफ्राय जेन बिसोरबो जों आबाद मावनायखौ इसोरो मोनजा हैयो आरोखि। जे जोंनि अननायावसो बिसोरो नङाबा बिसोरथ' आबाद मावनो हाया आरोखि। ना मानो
औ औ।
औ नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो नामा?
औ नोंथांङा जा बुंलांनो खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो।
औव
औ दा आबादनि सायाव नोंथांङा बेफोरबायदि फोरमायबाय खोनानानै मोजां मोनदों नोंथां।
औव
औ ओ दैलां बो बोथोराव होनबानोथाय जोंहा बेफोरबायदिनो माइ आबाद मावनायखौ नुयो।
जाय माइ आबादफोरखौ बर'फोरा बा जोंनि न'खर एबा गामि ओनसोलावहाय। गोदोनिफ्रायबो दासिमबो बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ जों मावबोबाय थानायखौ नुदों। गोदो जुदामोन नाथाय दानि आथिखाल मुगायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदा एबा दावगानाय मुगाजों रोजोबफानानै। गुबुन गुबुन बिथिंङाव माने इमप्रुभ जाबोनाय एबा दावगाबोनाय बिथिं नालाय बिदिनो गोदोथ' मोसौव मोसौजों हालेवनानै जों मा आबाद मावनायखौ नुयोमोन दानि जुगावना थाय मेसिनारि एबा बेफोरबायदिनो मानसि इसिं दिहुनजानाय ट्रेक्टर मेसििनफोरखौ जों बाहायनानै हालदुनानै माइ गायनाय माइ हानाय माइ मारा होनाय बेफोर गासैबो बिथिङावहाय दावगाबोनायखौ नुदों नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओम बिदिनो बर'फोरनि एबा जोंनि न'खरफोरावहाय आबादानो मोनसे गाव गावनि उदैखौ सुफुंनाय बा जों गाव गावनि जानाय लोंनायखौ बिदिनो दावगाबोनाय एबा बेफोरबायदि आबादनि सायावनो सोनारनानै जोंङो थाबोबाय थानाय जाबोबाय थानाय। खौ नुदों नंङा होमबा औ जाय आबाद आबादखौ एबा माइ आबादखौ मावनानै जोंङो गाव गावनि उदैखौ सुफुंबोयो जानाय लोंनाय बे औ आरो माइ आबादल' मावा जोंनि ओनसोल एबा जायगायाव। गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरबायदिनो फसल एबा फिथाइ सामथाइनिबो बा मैगं थाइगंनिबो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमावहाय जोंङो आबाद मावनानै रां खामायनाय बिथिंङावबो जों दावगाबोनायखौ नुनो मोन्दों नंङा होमबा।
औ नंगौ।
औ जेरै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं दं बै मैगंफोरखौ माने। दानि माने। सोलिबाय थानाय मुगाजों लोगोसे दावगाबोनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन। जों इमप्रु जआनाय एबा दिहुन हाया बांबोनायजों लोगोसे एबा सुबुं अनजिमा बांबोनायजों लोगोसे जोंनि माने मावनाय दांनाय आरो दिहुनथायाइबो बांसिननिफ्राय बांसिन जानांगौ जानानै फैदों। जायनि जाहोनाव ओ नाथाय जोंहा दायो बे जा दिहुनथाइबो बांसिन जानांगौ जानाय समावब्लाबो जों दिहुनथाइ खम जानायनि नि थाखाय जोंनि बै दा जा दिहुनथाइ एबा आबाद फसल बेफोरखौ मावनायफ्रा जाय मावदों बिसोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां मानो होनोबा सुबुं अनजिमायाथ' बांबाय आरो बैफोर आबादफोर मावनाय एबा मावग्राफोर सुबुङा खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दं। जाय मोजांनिफ्राय मोजां बेफोरबायदिनो जायगा सोहोराव थाहैयोल'। नाथाय दिहुनथाइनि बिबाङा खमायनायनि थाखाय जोंहा बैफोरो
औ।
जा आबादफोर मावनानै मोननाय बैफोर आबादफोरा माने गोबां हेफाजाब होदों आरो माने बेसे सेनारि राङारि खान्थियाव दावगालांबाय नालाय औ बैफोर माइ एबा फिथाइ सामथाइ बिदिनो मैगं थाइगं' जाय फ्रदिउस खालामो बेफोरनि थाखाय मुलाम्फा आरो मानो होनोबा बेसेना बांबायमोन नालाय
औ औ।
औ जाग्राफोरा मा होनो बि बांबाय। नाथाय मावग्राफ्रा खमायबाय ओम बेफोरनि थाखायनो बेसेन बांबाय। मावग्राफोरनि थाखायथ' मोजां प्रदिउस खालामनो हाबाथ' आरो साबसिन दा इदि दिहुनथाइ ओम दिहुनबाय थाग्रानि थाखाय मोजां।
औ।
आबाद होनोबा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसाद एबा जाग्रा लोंग्रा बेफोरबायदिनिबो जों प्रडिउस खालामनाय दिहुनथाइनिखौ नुबोगासिनो दं आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेफोरबायदिनो बोथोरजों लोगोसे बोथोर सरजाबनानै बा बोथोरजों खारफानानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंनि बा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जों दा दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आबाद मावनायखौ नुगासिनो दं। नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिनो बोथोर लानानै बोथोर जों मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओम ओ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बुंनो गोनांथ' गोबां दंमोन। नाथाय बे समाव नोंथांजों रो बेफोरबायदिनि आयदानि सायाव रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय होमबा जोंहा बे समावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दे अब्ला जोंहा आंबो नोंथांनि रायज्लानो जोबोर गोजोननाय मोनदों। दे अब्ला नोंथांनि उनाव बेफोरबायदि सम मोनोब्ला रायज्लायबावनोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।